हेल'।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामामबाय दं ओरैनो?
औ आं दासान्दि ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ ओ नोंथांखो ओ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा नोंथांजों सावरायनोसो हरदोंमो नोंथां सावराय जागोन ना?
औ सावराय जागोन दे नोंथां।
औ नोंथांनि गामि एबा उम ओनसोलाव ओ काटि गासा फोरफोरखौ माबायदि खुंङो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन। ओ काटिक गासा फोरबोखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो काति दानाव जोङो खुंनाय खौ नुनो मोना। ओ बिदिनो ओ काटि गासा फोरबोखौ
औ
गासै हारिखौनो जोङो बे धोरोम लायै धोरोम जोङो बे काति फोरबोखौ खुंनाय खौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोंनि बर' अ फोराबो खाथि दानाव बे खाथि फोरबोखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जाहाथे थे जोङो जोंदि बे दैलाङाव आबाद मावो माइनि बेफोर आबादफोरखौ मोजां जाथों साननानै ओ मोजां जाहाथे ओ आबादफोरा मोजाङै जायो आरो बोसोर बिदिनो जोङो मोजां आबाद मावलांनानै जोङो न'खरखौ सामलायलांनो हायो आरो बेनिफ्रायनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो ओ बेफोरनि बेफोरखौ साननानै जोङो बे काति फोरबोखौ काति दानाव जों होनाय जायो बेखौ जोङो ओ जोङो बेखौ गिबियावनो जों न'आव जोङो न'नि गावबा गाव बे न'खर न'खरनि फुजाखौ जोङो बेयावनो ओ खायफा ओ गुबुन ओ धोरोम थायो जेरै जोंनो बर'फ्रा बाथौ दोहोरोम ओ जोङो बे आ बाथौआव जोङो फुजा होखांनायनि उनावनो जोङो जोङो काति फोरबोखौ जोङो बिदिनो खुंलाङो जोङो ओमाय ओ दु दुब्लियाव जोङो फोथाराव जोङो माइ गायनाय दै फो थाराव थांनानैहाय जोङो ओ फुजा हो हैनाय जायो जोङो बिदि ओ जोङो थाइगिरनि बिखङाव
औ।
होना जोङो बिदि थाव जानाय खौ बिदि ओ होनानै जोङो साथि खाला ल गाय हैनायखौ जोङो आलारि बाथि लगायहैनायखौ जोङो काति फोर्बोआव नुनो मोनो काति फोरबोखौ जोङो बिदिनो ओ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलावबो काति फोरबो खुङो नामा नोंथां?
औ खुङो नोंथां नोंथां बुंनाय बायदि जोंनि गामि एबा ओनसोलाव जों काति फुजा फोरबो खुङो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो खाथि गासा फोरफोरखौ बुङोब्लाथ' नोंथां जोंनिया बे ओ जायबा जों गय गोग्लैनि बे जायबा जों गय गोरलैया जोंनिया थाइजेनो अब्लानि बे गय गोरलैखौ जों ओ जाग्रोयालासिनो जों बे काति फुजा एबा फोरबोआव जोङो अ बावो आरो जेनबा थोगिबावो थिग बेबायदिनो बो बे गय फांनिफ्राय जों गयखौ हाना लानानै जोङो बायदिसिना उम‌ फि थाइ सामथाइ आपेल आांगुर बायनानै जोङो ओ न'आव आलारि बाथि लगायो बेयाव जोङो नारेंबो होफायो बे फोरबोआव औ बुंनो थाङोब्ला ना खौबो बे मानसि एबा सुबुंफोरा जायो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोङो थोगिखौ ओ होयो। न'आव आरो जोङो सान हाबि सायावनो सान हाबिसेयावनो जोङो दुब्लिबा फोथाराव जोंनिया माइ गि ओंखार होमबा नोंथां? औ बे माइ ओंखार फाथैग आरो बुट आरो बिदिनो फिथाय सामथाय लांनानै जोङो बेयाव बिदिनो गन फन गंसे लांनानै जों बेयाव थालिर नि दनायाव जोङो उम बेखौ गय फाथै गासैखौबो दोननानै जोङो आलारि बाथि लगायो आरो नोंथां। बे। फोथा अनारि बथि लगायनाय उम जों बे थाइगिरनि बिखुंखौ लोङो। बानायनानै जों बेयावनो आलारि बाथि लगायो आरो नोंथां। थिक बेबायदिनो जोंनिया गोदोनिफ्रायनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो, जों बे नेमखौ फालिबोदों आरो नोंथां बे जोंनि न' सेराव थानाय गय बिफां नालेखर बिफांफोराव बै जिगाबखौ जों बिदिनो मिलायनानै जेन'बा गयखौ। अखाना होयो आरो नोंथां खााथि गासाफोरखौ बिब्दि हायोब्ला गोदोनि आबौ आबैमोनना बुङोमोन जे गय फिथाइ आरो नारेंखर फिथाइबो दा जोबोद थायो होननानै, औ थिग बेबायदिनो जोङो। बिदिनो लामाफोराव जोङो बिबदिनो ओ थालिर ओ। थालिरनि दनायाव जोङो ओ बुथ गाज्रि होनानै आलारि बाथि सावनानै जों लामा एबा बारि फोरावबो जोङो आलारि बाथि लगायनाय थाङोमोन आरो नोंथां।
औ ओ मोसौ।
थिग बेबायदिनो औ-औ नंगौ नोंथां जोङो बिब्दिनो ओ बे ओ न'नि बाथौफोरावसो जोङो हानि साथिखौ बाहायनाय नुयो आरो बे का टि ओ ओब फोरबोआव जोङो उम बिदि बार जों बिदिनो था ओ माबानि उम थाइगिरनि बिखुङावसो जोङो ओ आलारि बाथिखौ सावनाय नुयो। नोंथां
औ नंगौ।
औ थिग बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ जों गोदो जेनेबा बिब्दिनो खायफा-खायफा गामियाव बिबदि नेमखान्थि दोङो काटि फोरबोआव बिदिनो खुमब्रा जों सोरबा हांसो सो जानाय बिदि नेमखान्थिखोबो आं नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो उम आगोल जों ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ उन्दै उन्दै समाव जों बिदि बे काटि गासा फोरबोआव बिदि मोन से ए सिखाव खावनायबो जों मावबोयोमोन उन्दै-उन्दै समाव बे हुदाया दोङोमोन जोंनिया। बे लामाफोराव गयफोरनि थोगि होब्ला बे गयखौ जों सिरि-सिरि ओ खावखोमा लांनाय जों नेमखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदो नाथाय दा बिबदि न गैला गथ'फोराबो बिब्दि आगोलनि बायदि बिदि खालामला। बिदिनो ओ बे गय गोरलैखौ जेनेबा थगि होआलासिनो जायोब्ला जोंनिया आगोल गोदो-गोदाय बुङोमोन बिदिनो थोगि होनानै जायाब्ला बिदिनो गय जाबा गय गोरलैखौ जाबा खुगा खायलें- जायो मा जायो होननानै ओ आगोलनि मानसिफोरा बुङोमोन आरो नों- -थां
औ नंगौ
बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओ गामि एबा ओनसोलाव काथि गाजा फोरबोआव जेनबा बिदि मायबा ओ बिदि ओ थाइगिर बिखंनि ओ मा ओ बिखङाव आलारि बाथि लगायनाय नोंथाङा नुनो मोनदों नामा
औ नुनो मोनदों नोंथां ओ बिदिनो जोङो ओ गासै बिदि गामिफोरावनो जोङो ओ खोनानो मोननाय बादिब्ला थाइगिरनि बिखङावनो जों गासैखौबो ओ साथिखौ होयो होनना जों खोनानाय मोनदों खायफा खायफा नखरा बिदिनो हानि सथियाव बानायनाय ओ आवबो जोङो आलारि होयो होननानै
औ
आलारि होयो जानांगौ नाथाय जोंनि मिथिनाय बादिब्ला थ नेम बादियै थाइगिर बिखङावनो औ जोङो बे का ति फोरबोनि औ आलारिखौ जोङो बे टाइगिर बिखङावनो होनाय खौबो जों नुनो मोनो नाथाय जोङो बे ओ नआवनो जोङो नखराव ओ बे फो फोथाराव लांनायनि सिगांनो जोंदि न न'खराव जों फुजा होग्रोयो ओ जोंना बर'फोरना ओ बा थौफोर फुजा नालाय जोंनिया सिजौ गुदियावहाय जोंङो ओ आरज खालामग्रोयो फुजा होग्रोनाय जायो बेयाव जोङो हानि सा थियावनो जोङो आलारिखौ लगायो ओ आरो बेनि उनावसो जोङो ओ बिदि लामाफोराव
औ।
बो जोङो आलारि होयो बिदिनो
औ औ।
जोङो मोसौ गुलियावबो आलारि होनायखौ नुनो मोनो आरो गय दंफांफोरावबो ओ होनायखौ नुनो मोनो बिदिनो आरो जोङो ओ बिनि उनाव जोङो फोथाराव लांनानै बिदि आलारि हैनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो ओ का ति ओ फोरबो फोरबोआव जोङो ओ बे फोरबो ओ होनाय सानखालि ओ जोंनि ओ दुब्लि फोथारा जोबोर ओ समायना रमायनायै ओ आलारिजों ओ बुंफबनायखो जोङो नुनो मोनो। औ बयबो ओ न'खर न'खर ओ जायफोरा आबाद मावदों बिसोरो दुब्लियाव लांनानै ओ बे आलारिखौ हैनायखौ जोङो नुनो मो नो आरो कति फोरबोखौ बिदिनो गाजा गोमजायै ओ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो। ओ नोंथाङा दहयसो बुंलांनाय ओ बुंलांबायायदि जोङो काति फोरबोआव ओ सिखाव खावनाय नुनो मोनोन होननानै बेबो मोनसे ओ रंजाथाव आरो जोंनि गोसोआव मोनसे रंजानाय लाबोयो सिखाव खावनानै जानायाबो ओ न'खर न'खर थांनानै ओ खुमब्रा आरि खावनाय आरो जोङो बिदि ओ हांसो, दाउ हांसो नङाबो गुबुन गुबुन रोखोम खै बेदरफोरबो जानायखौ नुनो मोनो बेखाय फोरबोआव बिदिनो रंजा खुसियै आलारि सावै आरो फुजाफोरबो फुजा खौबो जोङो ओ गोसो गोथारै गाजा गोमजायै जोङो बे काति फोरबोखौ जोङो ओ फालिलांनायखौ नुनो मोनो आरो
एबा ओनसोलाव बिदिनो काथि गाजा फुजा होखांनानैसो गय गोरलैखौ जायोना बेनि सिगां जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना
औ जों गय गोरलैखौ ओ खायफा खायफा जायो जानो हागौ नाथाय जोंथ' नेम बादियै बिखौ गय गोरलैखौ जोङो फुजा होखांनायनि उनावसो जानांगौ ओमथाय खायफा सुबुङा जायो नामा बेखौ जोङो मोजाङै मिथिया
औ
औ बिदिनोसै
बिदिनो ओ जोंनिया ओ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे ओ नेमखौनो बुंनांसिगोन बेखौ नङा होमबा नों थां बिदिनो गय गोरलैखौ बुङो आरो जोंनि गेदेर ओ गेदेर जोंनि गेदेर गेदेर जेनेबा आबौ आब बै मोना बुङो जेनेबा बे गय गोरलैखौ जानो मोना जेनेबा थोखिखांब्लासो जानो मोनो बिदि ओ बुङो आरो जोंखौ गोदोनिफ्रायनो खिन्थु खायफाया बेखौ मानिया आरो नोंथां। औ ओ दे। बिदिब्ला नों थां जोंनिया समाबो जाना थांबाय, नङा होमबा नोंथां? औ। नोंथांजों आं काथि गासा फोरबोनि बागै सावरायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां। औ दे बि बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोन्थों।